आखोनादों
औ औ खोनादो।
औ ओ नैबे समाव आं नोंथांजों ओ मोननैसो आयदानि सायाव सावरायनो होननानै नोंथांखौ फोनांजाब खालामनाय जादों। ओ नोंथाङा सम दंब्ला? नोंथांजों बैफोर आयदानि सायाव सावरायनो हागोन।
औ औ जागोन।
औ औ बिब्दिब्ला नैबे समाव जों ओ बर'फोरनि जि ओ दोरोङारि हारिमु बेनि सायाव फंनैसो बाथ्रा सावरायनो सानदों। ओ गिबियावन नो आं बर'फोरनि दोरोङारि जे हारिमु बिनि बागै फंनैसो बाथ्रा बुंनानै लाग्रोनो सानदों हारिमु होननानै बुङोब्ला जों बेखौनो बुजियोदि जायनि गेजेरजों ओ मोनसे हारिनि मावनाय दांनाय जानाय लोंनाय थानाय बिसोरनि ओ आखुथायाइ बा बिसोरनि जिउ खुंनायनि जि ए आखुथाइ थासारि बिसोरनि जि हाबा हुखा धोरोम सिबिनाय ए बेफोरबादि जि नेमखान्थिफोर दोरोङा नेमखान्थिफोर दङ बैफोर नेमखान्थिफोरा ओ बेरखाङोब्ला बै-बैफोरबादि खामानिखौनो जों दोरोङारि जि हारिमु बेखौ बुङो होननानै मोनथियो।
औ औ
थामहिनबा जायनि गेजेरजों ओ मोनसे हारिनि ओ ओ हारिनि जि सिनायथि बियो बेरखांनो खाबु मोनो बैफोरनो जाबाय ओ बै हारिनि हारिमु
औ औ
ओ बिब्दिब्ला नोंथाङा नैबे समाव जि बर'नि दोरोङारि हारिमु बेनि बागै फंनैसो बुंनानै होनो हागो
ओ दोरोङारि हारिमु होनोब्ला जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय मोसानाय मुसुरनाय रोजाबनाय दामनाय देनाय गासैखौबो हारिमु होननानै बुंनो हायो आरोना
औ औ
बेनि गेजेराव जानाय लोंनायफोराबो गोलैयो आरोना
औ औ
ओ
ओ नोंथाङा ओ बिब्दिनो बर'नि जि दोरोङारि हारिमु बिनि बागै आंनो फंनैसो फोरमायनानै होदो माने बर'फोरा दोरोङारि खान्थिजों दोरोङारि हारिमुफोरखौ बोरै दिनैनि मुगायाव दि दिन्थिगासिनो दं बेनि बागै मावनाय दांनाय'नि बरनि मोसानाय मुसुरनाय बेफोरनि बागै फंनैसो बुंनानै होदो
औ ओ जेरै मोसानाय मुसुरनाय
औ
माने दोरोङारि मोसानाय मुसुरनाय मा होनो दा जोंनि बागुरुम्बा मोसानाय खेराइ मोसा मोसानाय बेफोरनि गेजेरजों माने जोंनि हारिमुवा रोखायै बेरखाङो आरोना बेफोर मोसानायावहाय जोंनि जा गाननाय जोमनाय दं बर'नि दखना आर'नाइ बे दख'नाखौ ओ बिदन गोमो ओमफ्राय ब्लाउस गोजा बेबायाददि गाननानै बर'नि हारिमुखौ बेरखांहोनो हायो आरोना आरो बेजों बेजों लोगोसे बे मोसानाय मुसुरनायजों लोगोसे जा बादि दामनाय देनाय माखासे आगजुफोर दं बेफोर आगजुफोरा बो जेरै खाम सिफुं सेरजा जथा गंगोना बिफोर बेफोरजों माने बेफोरनिफ्रायनो माने जोंनि हारिमुवा बेरखाङो आरोना द औ
ओ थारैनो नंगौ ओ बर'न जि जि ओ मोसानाय मुसुरनाय बेफोरनि गेजेरजों मोसानाय मुसुरनाय जि हारिमु बेनि गेजेरजों बरनि जि थांना थानायनि जि ओ राहा बा बर'नि जि बायदि रोखोमनि नेरसोनथि हारिमुवारि नेरसोनथिफोरा बेरखांनो खाबु मोनो ओ जेरैबादि बर'नि बागुरुम्बा मोसानायाव ओ ओ बर'फोरनि जि मिथिंगा मोजां मोननाय बा ओ बिब्दिनो बर'फोरनि जि माखासे नेरसोनथिफोरा बेरखाङो ओ बै बागुरुमबा मोसानायाव जि बर'फोरा खाम दामो बा बर'फोरनि जि दोरोङारि गाननाय खाम, सिफुं, सेरज जा गंगोना आरो जथा आरो बेजोंनो लोगोसे बर'फोरनि जि बर' आइजोफोरनि गाननाय दखना बै दखनायाव एरखां नै समायना-रमायना महरनि जि मिथिंगायारि आगरफोर बैफोर आगरफोरनि नेरसोनथिफोरा बागुरुम बा मोसानायाव ओ गा बर'फोर आइजोफोरनि खना गाननाय-जोमनाय एबा ओ बर'नि दोरोङारि दामजु दामनायफोरनि फोरजों रोखायै बेरखांसारनो खाबु मोनो औ ओ थिग बेबादिनो ओ बो बैफोर मोसानाया बा बर'नि दोरोङारि जि हारिमुवरारि मोसानायफोरा ओ बर'नि ओ गोदो-गोदाय समनिफ्रायनो जि रायजो जाबोनाय ओ माखासे नेरसोनथिफोरखौ फोरमायो बेजोंनो लोगोसे बर'आदि मोनसे ओ मिथिंगा मोजां मोननानै रायजो‌ जो जाग्रा बा मिथिंगाजों ओ सोनारनानै खाथि सोमोन्दो लानानै ओ जिउ खुंनो मोजां मोनग्रा मोनसे हारि ओ बेखौबो बर'नि दोरोङारि मोसानायफोरनि गेजेरजों रोखा खालामनानै होनो हायो होननानै आंबो सानो
ओं उम बेजों लोगोसेनो जोंनि जानाय-लोंनाय जेरैबायदि ओ जोंलाय बैसागु बोथोराव जौ लोङो बै माइब्रा बिदै लोंनाय बेफोरबो माने इफोरनि गेजेरजोंनो जोंनि बर'नि हारिमुवा रोखाय बेरखांनो खाबु मोनो आरो
औ औ नंगौ ओ बेफोरबो बर'हा बर'नि जि हारिमु बिनि मोनफा मोनफा बाहागो होननानै जों सानजायो ओ बिब्दिनो बर'नि आबाद मावनाय बर'नि जि दाहोना रुवाथि थानाय जि नेमखान्थि बर'नि जि ओ सावरि बादारि जानाय बर'नि जिल' न' लुनायनि खान्थि बर'नि जि ओ मिथिंगायारि मैगं-थाइगं खांथिंनानै ओ मैगं-थाइगं बुथुमनाय बैफोरबादि जि हाबा हुखा बर'नि बैफोर गासैबो बर'नि हारिमुखौ बा बर'नि हारिमुनि मोनफा मोनफा सिनायथि बा बाहागो होननानै जों सानजायो थिग बेबादिनो बर'फोरा ओ बर'फोरनि आबाद मावनायनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला बर'फोरा गाहायै माइ आबादखौ मावो। बे माइ आबाद मावनायाव बर'फोरा गोदो-गोदाय समनिफ्रायनो मोसौजों ओ मोसौ आरो नांगोलनि गेजेरजों हालेवनानै बा हाल एवनानै ओ आबाद मावबोनायखौ जों नुनो मोनो बैफोर ओ हालेवनायाव नांगोलफोरखौ बर'फोरा बा हालेवनायाव गोनांथि जानाय मोसौजों हालि एवनायाव गोनांथि जानाय जे आइजें आयला फोर नांगोल होन' जंगाल होन ओ मै होन ओ बेफोरबाददिनो ओ गासैबो मुवाफोरखौनो बांसिनफ्राम गोबांफ्राम बाहागोनि मिथिंगानिफ्राय मोननाय बिफां-लाइफां बा मिथिंगायारि थादोरसाफोरनिफ्राय बानायनानै लायो। बेफोरबो बर'नि ओ जि रोंगौथि बा आखाइ सिलफ'नि जि रोंगौथि बेफोरखौ दिन्थिनायजों लोगोसे ओ बर'नि जि हारिमुवारि हारिमुनि मोनसे मोनफा मोनफा सिनायथि, बेखौ आं सानो। ओ बिब्दिब्ला ओ नोंथाङा नैबे समाव ओ बर'नि हारिमुनि बागै ओ बुंनो थाङोब्ला ओ बर'फोरनि जि न' लुनाय खान्थि बा बर'फोरनि जानाय लोंनाय बेफोरबो बर'नि हारिमुनि मोनफा बाहागो। ओ बेनिखायनो नोंथाङा नैबे समाव बर'नि जि जानाय लोंनायनि जि बे खान्थि बर'फोरा मा मा जायो माबोरै जायो बेफोरनि बागै फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
ओम बुंनो थाङोब्ला गाहायै जोंनि बर' सुबुंफोरा ओंखामखौनो जानानै थांना था थांना थायो आरोना गाहायै जोंनि बाहाय जाग्रा ओंखामानो। आरो बेजों लोगोसे जोंनि बर' फुंनि जाग्रा आदार होनोब्ला ओ जेरैबायदि अमा अमा बेदर
औ।
बेफोरल' बुंनो हायो आरो
औ ओ नंगौ ओ बर'फोरनि जि ओ ओ गाहाय आदार महरै ओंखाम ओ ओंखामखौ जानानै बर'फोरा थांनानै थायो। ओ बे ओंखाम जानायनि फ्रायबो बर'नि जि ओ हारिमु बियो बेर खांनो खाबु मोनो। माबोरै होननानै बुङोब्ला बर'फोरा आ आबाद मावनायनिफ्रायसो ओंखामखौ ओ ओ जि ओ दिहुननानै लानो हायो। बर'नि थागोन ओंखामनि बाथ्राखौ बुङोब्ला बेबादिनो मैगं थां थाइगं जानायनि बेलायावबो जोङो ओ बर'नि दोरोङारि हारिमुखौ नुनो मोनो जेरैबादि गोदो-गोदाय समनिफ्रायनो आजै आजौमोननि समनिफ्रायनो बर' आइजो जोफोरनि नाहा मैहायाव थांनानै मैगं खाहैनाय ना हमहैनाय हाजोआरि ओनसोल बा हाग्रायारि ओनसोलफोराव बेराय बेराय ज' ज' हानजा हानजायै खौसेथिनि नेरसोनजों ओ मैगं खानाय ओ बिब्दिनो ओ बैफोर मैगंफोरखौ गावसोरनि जि आखाइजों ओ
औ औ। औ औ